औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां बिदिब्ला दायो जोंङो न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागैनो सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दे बिदिब्ला नों नोंथांङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां न'आवथ' फिसिजाग्रा गोबां जुनारफोर दङ नङा होमबा जेरै मोसौ अमा बोरमा दाउ आरो हांसो
औ
ओ बेनि अनगायैबो खायसेफोराथ' गोबां ओ सेसाफोरबो फिसियो दा बेनि अनगायैबो गोबां दा दाउ मैनाफोरबो फिसियो ओ नाथाय बे आरो जोंनि बर'फोरा बांसिनै अमा फिसिनानैनो जिउ खुङो आरो
औ औ नंगौ
जेरै अमायाथ' जोंनि बर'फोरनि ओ खायसेया ओ मा होनना बुङो बेखौ ओ रांखान्थियारि
औ औ औ माने रांखान्थियावबो माने जौगाहोयो आरो औ
अ नोंथांनि बादिब्ला बे अमानोथ' आदार होयो ना बे आदार होनाया ओरैनो मा मा बेसादफोर बाहायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों
औ ओ आंनि नुनाय बा मिथिनायावथ' सरासनस्रायै बांसिनै माने जोंनि साखाथियावनो मोननाय थास' बिफां आरो जोंनि न'आवनो थानाय मुदुफुल फिथाइ आरो बायदि बायदि फिथाइ पानिलाव बायदि बायदि माने फिथाइ सामथाइजों लोगोसे माने मैगं जाग्रा फिथाइफोरखौबो माने जुदि न'आव जानानै आंगायोब्ला बेफोरखौबो जुदि गोबां दङबा बेफोरखौबो होनायखौ नुयो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा थास' बि फांजों लोगोसे ओ बिनि बेदरखौबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बेजों लोगोसे से आरो मोनबावो ओ गुन्दै गुन्दै गुन्दैखौ माने नोङो थास'आनो हो याथों मानो बा बेलेग फिथाइ सामथाइ रुवा जाथों मानो माने गुन्दैखौ माने जेब्लायबो होफानाय नुयो आरो आरो जोङो बेजों लोगोसे नुनो मोनबावो दानि आथिखालाव माने दाना बायदि बायदि फोर खौ जोङो लाबो माबोनानै होफैनायखौ नुनो मोनो बिदिनो माने अमानो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां जोङो अमानो बे फोर अफ्रिबो होयोना अफ्रि होनायनि अनगायैबो जोङो गोबां द मार्केटफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय गोबां सापर्ट दानाफोर होयो आरो। ओ बेबायदि होयोब्ला औ बेबायदि होयोब्ला बिसिनि अमाफोरा थाब देरो होननानै बुङो आरो साफ फरदानाफोरखौ होयोब्लाथाय औ बिनि अनगायैबोथ' औ।
या गोबां थायो होननानै बुंलायो आरो माने मानसिफ्रा।
आ बिनि अनगायै बो नोंथां जोंहाथ' बोरमाबोफोरबो फिसियोना आ बे बोरमाफोर फिटिनायाव ओरैनो माबादि दानाफोर होनाय जायोबा माबादि गांसो जिहेथु बोरमाया गांसो जायो ओ ओरैनो नों थांनि बादिब्ला बोरमाफोरा हाग्रा बंग्रा बा गांसोफोरखौ जानायनि अनगायैबो गोबां दं फांनि बिलाइफोरबो जायो। नोंथाङा बैफोर दंफांनि बिलाइफोरनि बागै मिथियो नामा मा मा ओरैनो द ओ बोरमाफोरा दंफांनि बिलाइ फोरखौ जायो?
औ आंनि मिथिनायावथ' बोरमाया गासिबो हाग्रा बंग्रा आरो लाइफां बायदिफोरखौ गासैखौबो जाजोबफ्रामोआनो। आरो बिनि अनगा जोङो बिफांनि बिलाइ जेरै थाइजौ बिलाइ, खान्थाल बिलाइ
औ।
गाम्बारि बिलाइ आरो बिनि अनगायैबो गोबां बिलाइ जायो गय बिलाइ, नालेंखर बिलाइ गासिखौबो माने जा बिलाइ मोनो बेखौनो माने बोरमाया जाजोबो होनबाबो जोङो खम बुंनाय जानाय नङा। मानो होनोब्ला माने बोरमाया जायै जेबो गैया होनबाबो लक्सान जानाय नङा बियो फुल बिलाइ बायदिफोरखौबो बियो गासैखौबो जायो आरो। आरो जोङो मोनसे नुयोदि बोरमाया जुदि खिनाय जायोब्ला जोङो बेखौ फाथै बिलाइ बा फाथै गोमोन बिलाइखौ जाहोनांगौ होननानै बुङो। आरो बेखौ जाहोयोब्ला बोरमानि खिनाया थाब थायो होननानै बुङो आरो। खिनाय जायोना बोरमाया औ आरो बिदिनो जोङो बेफोर बोरमाया मानि थाखाय खिनाय जायो होनोब्ला जोङो नुनो मोनो बोरमाया माने माइखौ थोंजोङै जानायखौ नुनो मोनो माने माइ फिथाइखौनो बियो जायो। आरो गासिबो मोने जानला मोनला गा गासै बुस्थुखौनो बियो जानाङिखौबो मालाबा जाफ्लाङो। बेयावनो माने ओ खिनाय जायो आरो। जुदि बेखौ फाहामनो थाखैबा माने फाथै बिलाइ गोमोनखौ जाहोनांगौ होननानै बुङो आरो। आरो नोंथाङा आरो गुबुन जिब जु जुनारनि सोमोन्दै मायबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां ओ मोसौखौबो जोङो न'आवनो फिसियो नङा होम बा मोसौआथ' गोबां दंफांनि बिलाइ आरो गांसो हाग्रा जानायनि अनगायैबो गुन्दैफोरबो जायो आरो। आं बेनि अनगायैबो जोङो मोसौ फोरनो बे माइरं रन्दै दोङो ना बेफोरखौबो जोङो बाहायनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो। बिनि अनगायैबो जोङो मोस सौखौथ' जोङो ओरैनो गाइखेरनि थाखायबो खायसेया न'आवनो फिसियो नाथाय ओ बेखौ रांखान्थियारि गावनि बा गो खायसे खायफा माने ग न'फोराव फ गथ'फोरा जेब्ला फरायनायाव गोबां जेंनाफोर नुजा थियो ना अब्ला रांखान्थि थियारि जेंनाफोराव मुलाम्फा मोननो थाखाय बेफोर मोसौफोरखौबो फिसियो आरो।
औ नंगौ।
जोङो मोसौ जो ओ मोसौनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फाबो जायो नङा होमबा? ओ रां आरजिनायनि अन दायोबो जोङो जेरै गाइखेरखौबो जों फाननानै गोबां रां बुथुमनो हायो। ओ बेनि अनगायैब बो जों गाइखेरनिफ्रायथ' गोबां बानायो माख'नफोर बानायो नङा होम बा गायखेर दाखाफोर बानायो औ।
गोबां ने जोंनि न'खरनि आमोलखौ सुफुंनाय नेखौ जोङो मोसौ खौ नुनो मोनो आरो जोङो मोसौ खौ रांखावरि आरजिनायजों लोगो से जोङो गुबुन बिथिङावबो नुनो मोनो जेरै जोङो मोसौनि गेजेरजों जोङो आबाद मावो। जोङो आबाद औ। जोंनि सुबुंफोरा माने आबादानो गाहाय होनब्लाबो जोंनि थांना थानायनि राहाया आबादानो गाहाय होनब्लाबो जोङो खम बुंनाय जानाय नङा। बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो। मानो होनोब अब्ला जों आबादनि सायावनो सोनारनानै जाग्रा हारि। होम बेनिखायनो जोङो बुंनो हायोदि माने ओ मोसौआ जोंनि थाखाय माइनाव होनानै गोबां सुबुंफोरा आरो जोंनि सुबुंफोरा बुंसोलायो जों मोसौआ जोंनि माइनाव होननानै ओंखायनो माने मोसौखौ बयबो मानियो माने रांखाव खावरि आरजिनायजों लोगोसे जों औ खामानि दामानि बायदि फोराव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो आबाद माव माइ आबाद मावनाय मैगं थाइगं फोनाय बायदि बायदि खामानियाव बियो हेफाजाब होयो आरो बिनि खियाबो हासार महरै मोनो। बेबायदिनो आरो। आरो नों थांआ बिनि सोमोन्दै।
औ नंगौ नोंथां बे मोसौनियाव मोस सौनि बे गोबोरनि सायावनो एसे रायज्लायबावनोसै नामा नों थां औ नंगौ जोङो मोसौनि गोबोरखिखौ जोंथ' गोबां आबाद माइआ माइ आबादानो जा बा बायदिसिना बेसर आबाद बा बायदिसिना लाइ लाफाद धुनियानो जा बायदिसिना जों आ मैगंफोर गायनायाव बा माइ गायनायाव जोङो बे गोबोर हासारखौ बाहायो आरो आ जेब्ला गोबोर हासारखौ बाहायो अब्ला बेथ' जिहेथु मिथिंगायारिनो होननानै बुंजायो नङा होमबा मि थिंगायारिनो गोबोरखिया आ बेफोरखौ जेब्ला गोबोर हासारखौ होयो अब्लानिया आ मैगं थाइगंफोराबो मोजाङैनो बा गोबां थाबनो जौगायो बा गो जौ जायो होननानै बुङो आरो मो जां जायो होननानै
औ
औ बेनि अनगायैबोथ' नोंथां बे न' थ' गोबां दाउ अमाफोरदो अमा फिसिनायनि अनगायैबो मोसौ बोरमा फिसिनायनि अनगायैबोथ' जों गोबां दाउ हांसोफोरबो फिसियो न' ङा होमबा औ बे आरो जोंनि बर' हिनजावफोरा अ गोबां दाउ अमा फिसिनानैनो जिउ खुङो बे हांसो फोरखौबो ओ जेब्ला न'नि आइजोफोरा साख्रि मावै आइजोफोराथ' बां फिनै दाउ अमा फिसिनानैनो हांसो फिसि नानैनो रांखान्थियारि बुथुमबो नङा होनबा? गावनि न'खरखौ बेबादिनो खुङो बेफोरजोंनो
औ नंगौ नोंथां जोङो नुनो मोनोदि जोंनि आइजोफोरा माने न'आवनो थानानै गोदोनि दिनावथ' आरो साख्रि बाख्रि गैयामोन गोदोनिफ्रायनो माने दाउ अमा फिसिनाय बायदि बायदि जिब जुनार फिसिनाया जोंनि न'खराव सोलिबोगासिनो आरो दासिमबो सोलिबोगासिनो दिनो आथिखालाव माने जु मुगाया बा जुगा जौगादोंब्लाबो माने दासिमबो जिब जुनार फिसिनानै माने दासिमबो रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै दाउ हांसो अमा बोरमा गासैखौबो फियोब्लाबो जोंहा जेबो खहा जाया न'आव जानायजों लोगोसे बेखौ जोङो रांखान्थि आरजिनायावबो बेखौ बाहायनो हायो जोङो गावनि रांखान्थि मुलाम्फानि थाखाय जों बेखौ फानहरनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो जोङो बेजों लोगोसे दाउ अमा बोरमानि अनगायैबो जोङो न'खराव मावजि सैमा बायदि जिब जुनार बेखौबो जोङो फिनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां
औ मावजि सैमा होनोब्लाथ' जोङो बेहा बेखौ मावजि सैमा बेफोरखौथ' जोङो फाना आरो फालांगिबो खालामा जोङो आरो बे खौ बेदर महरैबो जाया थेवब्लाबो जोंहा बे जिबनि सायाव जोंहा अनस यनाय दङ बिसोरनो जोंनि न'खौ नेयो होनना नै गोबां सुबुंफोरा फोथायलायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ सैमाया रावबो गैयाब्लाबो माने जोंनि न'खौ नेनानै थायो। आरो मावजियाबो जोंनो एन्जर हमनाय एन्जरफोरा गोबां जायोब्ला
औ औ नंगौ नोंथां मावउजियाथ' जेनेबा नों गोब बां जुदि न'खराव माइ थायोबा माइ रं थायोब्ला गोबां एनजरफोरा जायो नङा होमबा? बेफोरखौ मो मावउजिफोरासो होबथायो आरो एन्जरखौ। अरथारनानै आव औ बेनि अनगायैबोथ' सैमाफोरा जोंनिया जुदि न'खराव सिखावफोर फैयोब्ला बे सिखाव निफ्राय रैखाथि होयो आरो जोंखौ नंगौ नोंथां बेफोरनि अनगायैबो सैमाखौ जों खायसेया फालांगि खालामाब्लाबो ना थाइ फालांगि खालामोबो सैमाफोरखौबो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो औ बिदिब्ला नोंथां। ओ बेयावनो ला खि जासिगोन नामा?
औ दे जागोन नोंथां औ।